नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नों नोंथाङा नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय।
नोंथाङा दा सम दंबा आं द गोदो सुबुंफोरा बोरै थायोमोन आरो दा बोरै थायो बेफोरनि सोमोन्दै दसे सम रायजलायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ जों गोदो गोदो सुबुंफोरा बोरै थायोमोन होनब्लाथाय जोङो गोदोयो जोंहा सुबुंफोरा गाननो जोमनो जि जोम बेफोरबायदि गैयामोन। दंफांनि बिलाइ दंफां बिफुर एबा जुनार नि बिगुर बेफोरखौ जों गानो गान
औ
आरो गोदो जोङो बेफोरबायदि दानि जुगाव जेरै दिस्लाय सलाय बेफोरबायदि बाहायनाय गोदो जोंना अन्थाइजों देजाबनानै अर फोजोङोमोन।
औ
आरो बे अर फोजोंनानै बेयावनो जोङो सावनानै जायोमोन आरो।
औ
गोदो बेफोरबायदि बेफोरबायदि ओंखामफोरखौथ' एसां बारा मोननाय मोनजायामोन सिगां दिनाव। माइरंफोरखौ माने बिसोरो आबाद मावनो रोंथ'वामोन सुबुंफोरा। दानि जुगावसो रोंबाय मानसिफोरा
औ।
गोदो आरो जोंना मा बेफोरबायदि थाव सं थाव बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जा यामोन आरो संख्रिखौ बाहायनाय जायोमोन नो।
औ।
संख्रिखौल' आरो गोदो गोदोनि दिनाव बांसिनानो रुनानै जायोमोन एबा सावनानै बांसिन जायोमोन आरो ना।
औ।
दानि जुगावथ' जों नुनो मोनो रावबोआनो रुनानै जानो थांला। गासिबो थाव बेफोर बेफोर बेफोरजोंनो सावो संखायो।
औ औ।
आरो दानि जुगावथ' गेस ओंखारबाय।
औ‌।
दानि जुगाव जों गेसजोंनो बांसिनखौनो संनाय नुयो बनजोंथ' जों संनाय संनायफोरखौनो नुनो थांनो ला।
औ।
थिग बेबायदिनो जोंना गोदो बेफोरबायदि थायोमोन आरोखि
औ।
बेनि उनाव जोंना दा जुगा सोलायनाय लोगो लोगोनो जोंना सुबुंफोरा गोरों जाबाय गावनो साननो हानाय जाबाय लेखा फरा रोंबाय
औ।
बिदि गोदोथ' बिदि रावबो बिदि लेखा फरायनो मानायबो गैया जाम्बा जाम्बि गोजामोन जुनारफोर बायदि बिसोर अनलायना थायोमोन ने गोदोनि मानसिफोरा।
औ नंगौ।
दाथ' जों नुनो मोनो। गासैबाबो न'खर न'खर सानसेब्लाबो लेखा गोरों लेखा फरायनाय बेफोरबायदि बाय
औ औ।
थिग बेबायदिनो जोंना दानि जुगावथ गोबां सोलायबोबाय गोदोनि बायदिथ' नंला। गोदो गोदो जोंना आबै आबौमोनना आबै आबौमोननि आबै आबौमोना रुनानै मैगंफोरखौ थालिर रुना बेफोरबायदि जायो।
औ।
बेबायदिनो जोंना गोदोनिबायदिमोन आरो
औ।
दाथ जोंना सिगांबोथ गारिबो गैयामोन मटर गारि बेफोरबायदिथ' गैयामोन जाहैबाय। बिदिनो जोंना मैसो गारि मोसौ गारि बेफोरबायदि दंमोनो आरो हान्थिनोबा जोङो बैफोर मोसौ गारि एबा मैसो गारि बेफोर लानानै हांसिं थाङोमोन आरो थेला थेला गारि बेफोरबायदि आरो गोदोनि हाबा जानाय होनबा जोंना बेफोरो हिनजाव गोदानखौ जेब्ला हौवानाव लाङो अब्ला बेफोरो बेफोरखौ जोङो मोसौ गारि एबा थेला। मैसो गारि दैफोरजों लांनाय नुनो मोनो आरो दानि जुगार थ जोंना बेफोर मोसौ गारि मैसो गारि गैला दानि जुगावथ गासिबो गारि बेफोरजोंल'सो बेफोरलसै आरो
औ औ।
गोदो हाबा जायोमोनबा। बेफोरबायदि लांनाय जायोमोन आरो माने हिनजाव गोदानखौ हौवा गोदाननि नआव।
औ।
ले बेदिनो आरो दानि जुगावथ जोंना। जेबो जेनिबो आंखाल गैय होननाय बायदि जाबाय।
औ औ।
ह जों दा दानिखौ रायज्लायनो थाङोबाथाय जोङो दा बांसिनानो बांसिनखौथ जों नुनो मोनसै बेफोरबायदि गोदोनि ब जाला माला नोंथाङाबोथ बेखौ मिथिखागौ जानांगौ।
औ औ।
बिदिनो जोंना मथर गारि बेफोरखौ आरो गोदै जोंना नखरसेयावनो फालो फालो बेफोरबायदि मोसौखायोमोननो। बेफोरबायदि बिदिमोन आरो दानि जुगावथ जोंना नखरसेयाव मानसिबो मोसौ गैलासो
औ।
दंबा जोंना नखरसे गंसे गंसे गारि जायो गोदोना द नखरसेयाव फालो फालो बेफोरबायदि मोसौ थायोमोन आरो। माइ बाख्रि बेफोर बायदि
औ।
दानि जुगाव जों बेफोरखौ नुनो थांला मोसौफोरखौ बांसिनानो। न मा बांसिनानो दाना गारि मथर बेफोर दं मोनसै आरो नोंथां।
औ
जोंना गोदोयो हस्पिटाल बेफोरबायदि मोजां फरायनायनि खाबु गैयामोन। दानि जुगाव जों नायनो थाङोब्लाथाय मो फरायनायनि सुबिदाया बांसिन। आरो मोजां मोजां हस्पिटाल बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जानायखौ। गोदोयो सोरबा लोमजाबा सानजाबा बेफोरबायदि नाय बि दा
औ।
दाथ' जोंना मोजां हस्पिटाल ओंखारबाय दाना फैसाल' नांसिगौ आरो नों
औ औ।
फैसाजोंनो जों दानि जुगाव गासैखौबो खामनो हायो गोदो जोंना फैसा बेफोरबायदि नांलायोमोन आरो।
औ औ।
गोदो आरो जोंना बांसिन खोमसि फोथायनाय दंमोन आरो गावजों गाव
औ।
बिदिनो सोरखौबा सन्देह' लानानै बुथारनाय म बेफोरबायदि दं आरो। दानि जुगाथ' जों बेबायदि गोरों जुगाव बेथ' गैला दानि जुगाव।
औ।
गोदो जोंना आरो गोदोयो आयेन गैयामोन दानि जुगाव आयेन दाबाय। आरो
औ
आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां नोंथाङाबो गोदो आरो दानि एसे माबाखौ सो सोलायनाय नुदों माबायदि खोनथानो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां ओ जों बुंनो थाङोब्ला गो गोदोनि दिनाव नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो ओ गाननाय-जोमनाय बेफोरबायदि गैयामोन। आरो आरो अर लगायनो थाखाय ओ जेरै जोंनियाव दा दिस्लाय ओ एबा सलाय एबा लाइटार बिदि गैयामोन आरो गोदो गोदो अन्थाइजोंसो अन्थाइजों अन्थाइ देजाबनानै अर फोजोंनानै बिसोरो थायोमोन आरो
औ
गोदो गोदो आरो बिदि ओ जाग्रा जेने आबादफोरनि जोंनि बायदि जेरै दानि जुगनि बायदि मैगं थाइगं बिदि गायनानै जानो रोङामोन आरो।
औ
ओम ओ बुंनो थाङोब्ला बिसोरो गोदो-गोदाय ओ अरनबारिफोरखौ दानस्रांनानै बिसोरो थायोमोन आरो बेयावनो आरो हाग्रानि फिथाइ-सामथायाइफोरखौ जायोमोन। आरो जिब-जुनारफोरखौबो ओ सिखार खालामनानै बिसोरो लाब बोनानै ओ दैयाव रुनानैसो जानाय जायोमोन आरो
औ
जानायावबो बिसोरना ओ दानि जुगनि बायदि संख्रै ओ थाव बिदि हालदै बानलु बिदि गैयामोन आरो।
औ
बिसोरनियाव ओ बिदिनो बिसोरो बिदिनो लासै लासै एसे मिथिलांबाय ओ हमदांनो हाबाय बिनि उनाव बिसोरो हाग्राफोरखौ दानस्रांलाबायनानै आबाद मावनो मावनो सोलों बाय आरो
उम
बेनि उनाव सोलोंनानै माइ आबाद बेफोरनि बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मैगंफोरखौ बिसोरो गायनो सोलोंबाय आरो
औ
बिनि उनाव बिसोरो बिफोर आबाद मावनानैनो बिदि जालांबाय। जानानै बिसोरो बिदिनो थाबाय थायो आरो जाहोलां बिदिनो आबाद मावहोलां बिदिनो सिखार खालामनानै अबावबा इदिनो जिब जुनारफोरखौ लाबोनानै जानाय जायो आरो
औ नंगौ
गोदोनिया दानि जुगाव बुङोब्ला अब्ला गोदोनि जुगावथ' ओ बिदियो गारि मथर बिदि गैयामोन। ओ स्कुल एबा इदिनो ओ पाखा लामा बेफोरदिनो न जोंनि बायदि न पाखानि न बिफोर दायदि गैयामोन आरो बिसोरो ओरैनो औवाजों औवाजों बिदिनो सायलाफोर ओ माबानि ओ मा होनो थोरि न बेफोरदिनि बिदि लुनानै थायोमोन आरो बिसोरो। बेयावनो बिसोरो ओ रुजु रुमु संसार जायोमोन आरो।
दानि जुगाव बुङोब्ला बांसिनानो जोंनिया ओ गोरों गोरा जाजोब्बाय।
औ।
ओ बिदिनो सोरबा साख्रि मावो सोरबा मास्टार मावो ए बिदिनो हस्पिटाल खुलिबाय बिदिनो पुलिस पुलिस थाना खुलिबाय। ओ आगोल गोदोनि दिनावथ इदि नोंथाङाबो बुंलांनाय बायदि आयेन आयेन ए दायाखैमोन दासो दाबाय। दानि जुगावसो दाबाय। ओ दा बुंनो थाङोबा जोङो गोबां गो ओ बायदि बायदि मैगंफोरखौ जोङो गायनायखौ नुयो आरो दा। दानि जुगाव ओ ओ साइकेलनिफ्राय मटर मटर साइकेल ओ बिदिनो गारि ओ बिदिनो ट्रेन बिदिनो हेलिकप्टार बानायलांबाय आरो। खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां खोनादोंना? हेल' औ नोंथां औ। ओ गोदो गोदोनि जो दानि जो ओ फारागा बेलेग जाबाय आरो नोंथां। दानि जुगावथ' जोङो अमाबो अमा बोरमा सब फियो आरो। फिनानै बेफोरखौनो जोङो फिनानै रांबो खामायो। बिदिनो खाय फाखा सो सोरबा सोरबा साख्रि मावनाउम मावो बिदिनो सोरबा दा डाक्टर बिदिनो सोरबा पुलिस आर्मि ओ मास्टार बे बेफोरबायदि आ दानि जुगाव खामानि मावो आरो। सोरबा आबादारि बिदिनो बायदि बायदि ओ गोरों गोरा जाजोब्बाय नालाय ओ सोर दानि जुगाव बिदिनो रावबो ओरैनो थाला आरो। बिदिनो खामानिफोरखौ
उम
ओ दाथ' जोंना न'फोरखौबो